हेल'
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां -
औ, दा, दिनै माने - आं नोंथांखो, फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय - माने, सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै माने- नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो दा सोलोंथाइनि बेलायाव, नोंथाङा- माबाफोर मिथिनाय, माने नोंथां नि, माने जिउआव माने नों मोनथिनाय आरो मोनदांनाय, बेनि सायाव नोंथाङा- ओ, एसे फोरमायनो हागोन नामा बे सोलोंथाइया माबायदि- हेफाजाब होदों, दे फोरमायसाय- औ -
औ दा, नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंहा सोलोंथाइनि सायाव फंनैसो सावरायनायनि ना
औ
होमबा, सोलोंथायाइ बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ। जोंहा- ओ, जोंनि समाजावनो- ओ जि सोलोंथायाइ गैयाब्लानो जोङो, थांनानै थानो हाया, जों बेखौ मिथिखागौ। दा जों सोलोंथाइ बुङोब्लाबो जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोदोनि उफाय, दासिमाव जों नोजोर होनानै नायोब्ला, जों गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय आरो ना नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंनि दा जि गोनोखोआि आदबजों जि बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुनाय बेफोर मकनि गासैबो मनि बि बिथिङा, बिथिङानो माने जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैजोबनाय होननानै जों- बुंनो हायो नोंथां।
औ बुंनो हायो।
ओ औ, दा नोंथांजोंहा गोदोनि समाव सोलोंथाइनि माखासे बिफाङा- गोबां खम मोन आरोना, माखासे सुबुंफोरा सोलोंनो लानो सानब्लाबो, बा सोलोंथाइ लानो गोसो जाब्लाबो बिसोरो माने सोंथाइख हाया जाहैयबाय, मानो होनोब्ला बिसोरनि साखाथि फाखाथियाव माने, सो सोलोंथाइ लानो थाखाय सोलोंसालि गैयामोन, फरायसालि ओ, माने बिदिनो फरायसालि बायदि बायदि माने बेफोरो सोलोंनो थाखाय बिदि माने बिसोरना सुबिदा गैयामोन आरो - दङमोनब्लाबो बिसोरो गोबां माने - गोजान, लामा हान्थिनायनि उनावसो बिसोरो माने, फरायसालिसिम सहैयोमोन माने, गावसोरनिफ्राय माने गोबां, गोजान गोजानाव- फरायसालियाव गंफा गंनै इदि सोलोंसालि दङमोन आरो- दा बैफोरनि जाउनावनो माने, - सुबङानो ओ, गावनि माने सोलोंथाइ। सोलोंनो माने हास्थायब्लाबो माने, मोननायखौ जों नुवाखै आरो- जायनि जाउनावनो माने गोदोनि समाजाव, गोबां - माने, लेखानि माखासे गियानफोर गैयामोन आरो जायनि जाउनाव जों गोदोनि समाव- जों गोबां नुबोबाय जे जोंहा ओ, सोलोंथाइनि माखासे गियान गैयैनि जाउनाव माने- सोलोंथाइनि माखासे रोंगौथि गैयियाव बिसोरो माखासे समाव माखासे खोथाफोरखौ माने बुजिनो थाखाय सा गोब्राब जायो आरो दा बैफोरबायाददि खोथ खोथा बाथ्रा बुजिलायियावनो माने न'खराव समाजाव माने न'खराव संसार जानायाव माने बिदा फंबाय बिसि फिसाय जों गोबां माने दावराव दावसि जानायबो जों नुबोदों आरो।
दा जोंहा माने दानि समाजाव फैयै फैयै फैनानै बेफोरबायदि माने ओ जों नुयो गासिबो न'खरफ्रावनो माने साफ्रोमहाबो माने सोलोंथाइनि बेसिक नलेजफ्राबो दंजोबसै दा जायनि जाउनाव ओ गोदोनि बायदि एथ'बां मानि बुजिलायै बेफोरखौ जों नुनो थाङा आरो माने गासिबो दान ओ बांसिनानो माने बुजिलायनानै थायो जायनि जाउोनाव माने गोदोनि साय ओ दानि जे ए न'खर समाज दानायाव बा न'खर संसाराव माने दावराव दावसिखौ जों गोबां खमखौ नुनो मोनदों आरो। दा बेथ' जोंहा न'खर समा ओ न'खर संसार जानायनि बागै ओ जोंहा बिनि ओ मानेक आरो गुबुन बिथिङावबो जों बुंनो हायो जे गोदोनि समावहाय जोंहा
मा होनो सोलोंथाइनि माखासे रोंगौथि बा गियान गैयिनि जाउनावनो मान नै गोदोनि समाव गोबां मुवा बेसादानो गैयोमोन ओ जाय दानि समाजाव माने दं आरो बै फोर माने गोदोनि समाजाव गैयामोन जेराव जों मेन बुंनो हायो जोंहा हान्था मेलानि मिथि सिङावबो जों गोबां दुरबलमोन। दा बेफोर माने गोद दैनि समासाव जोंहा हान्था मेलानि बिथिङाव बुङोब्ला ओ खाबायनोमोन मोनसे मह' मल' गैयामोन आरो बिदिनो दैजों हान थिनो थाखाय जोंहा नाव जाहाज बायदि मोजां माने हान्थिनो थाखाय गैयामोन आरो आरो बिदिनो जोंहा अख्रांजोंबो दावबायनो थाखाय ओ फ्लाइट एर'प्लेन हेलिकप्टार बायदिफोरखौ जों नुनो मोनामोन बिदिनो हाजों हान्थिनो थाखायबो जोंहा लामा मोजां बा दलं बायदि बायदि आरो गारि गरा बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो दा ओ जोंहा दानि समाज गोनोखोआरि समाजजों जों कम्पेयार खालामोबा जोंहा
दानि समाजाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोबा जोंहा दानि जि समाज बेवहाय जोंहा ओ माने सोलोंथाइनि माखासे गियानफोरजोंनो सोलाय नुनो मोन्दों माने गासैबो बिथिङावनो जोंहा सोलोंथाइनि गियान बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों माने
औ औ।
जेराव जों बुंनो हागोन जोंहा गोदोनि समाजाव जि मुवा बेसाद मेसिनारि बायद इफोरा गैयामोन बेफोर माने गासै मुवा बेसाद बेस थिनारिफोरा जोंहा दानि समाजाव जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ।
औ औ औ।
हा मेनालनि हान्था मेलानि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ हाजों हान्थिनो बा लामाजों हान्थिनो थाखाय जोंहा गोबां गारि मथर बाइक बेफ बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो जों दैजों हान्थिनो थाखाय गिदिर गिदिर जाह सिब बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिनो जोंहा गोजौजों हान्थिनो थाखाय ओ मा नो एर'प्लेन बायदि माने फ्लाइट बेफोरखौ जों नुनो मोन बेमानि जों इजि जों हान्थिनो हायो आरो आरो जोंहा गोदोनि समाव जे बुंनो हायो जों मोनसे समनि माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दावसे जायगा दाबसे जायगासिम दावबायनो थाखाय गोबां गोबाव सम लायोमोन। दा जों बेखौ मानि दानि दानि समाजाव जोंहा माने खम समनि गेजेरजों जों गुबुन दाब जायगानिफ्राय गुबुन दाब जायगासिम जों सहैनो हायो आरो। बेवहाय जोंहा माने ओय माने टाइम जोंहा लस बा दिन खहा खालामनो गोनांथि गैेलायलिया। सानसेनि गेजेरावनो जों गोब गोजान गोजान लामाबो जाय जायगाबो जों हान्थिनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ औ
दा जेनबा बिदिनो जोंहा दानि समाजाव दा दानि जुगाव जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो सोलोंथ माने सोलोंसालिनि बिथिावबो जों गामि गं फां गफां माने ओ सोरखारि फसालि बा माखासे फ्राय इभेट फरायसालि बेफोरखौबो जों माने एग्रि बेग्रि नुनो मोन्दों आरो। औ आरो बिदिनो जोंहा ओ गोबां गिदिर गिदिर मेडिकेल बायदिखौबो जों नुनो मोनदों। जोंहा गोदोनि समाजाव माने डक्टर मेडिकेल बेफोरबायदिया माने गैयामोन आर ना गोबां खममोन। जायनि जाउनाव बिसोरो बेमार आजारफोर जायोबा माखासे जोंहा लकेल आरि ओ जोंहा मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राया मोननाय माखासे बे लाइफां फोरनिफ्राय दिहुननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्राय दिहुननाय गोथां मुलि बैफोरखौनो बिसोरो फोनोमोन। बा जायोमोन आरो। जायनि जउनोाव गोबां माने सुबुंफोरानो माने माखासे बेमार आजारनिफ्राय बासायनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो। गोबां जिउ गारनांनायखौ जों नुनो मोनदों। दानि जुगाव जोंहा गिदिर गिदिर मेडिकेल बा डक्टर थानाय ओइ नोंथां।
औ आं एसे फोरमायनि नामा?
औ जागोनदे।
खमाया माने बे आं नोंथांखो माने ओ बारसनाय जाहैबाय माने
औ जेबो नङा नोंथां माने खोथा बाथ्राफ्राथ बुंबाबो जोबा नालाय ना
औ औ औ दा नोंथाङाथ गोबां बाथ्रा बाथ्राफोरखौ माने बुंखांलांखाबाय माने गोबां बाथ्रा आं मिथिनो मोनै खायसे बाथ्राफोरखौ नोंथाङा ओ मोजाङै बुरखांलांखाबाय सावरायनायनि गेजेरजों दा बेयावनो आं जरायदेरनो होननानै सानबावबाय बे जरायदेरनाय बेलायाव दा जोंहा सोलोंथाइ बुङोब्ला सोलोंथाइाथ गोबां रोखोमनि थायो नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां।
दा जोंहा गेलेनायनिबो माखासे सोलोंथाइ होनाय थायो नङा होनब्ला? मोसानायनि सोलोंथाइ होनाय थायो लेखा फरा फरायनाय नोनि डि ग्रि बेफोरनि बागै माने सोलोंथाइ थायो बेनि अनगायैबो जोंहा बायदिसिना दामनाय देनाय आगजुफोरनि माने मोसानाय-मुसुरनाय, मेथाइ खननाय बेफोरनि माने मोनफा मोनफा सोलोंथाइनि बाहागो नङा होमब्ला?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ बे सोलोंथाइनि बाहागोआव जा गिबियावनो गोनांथिसिन जाजेननाय मोनसे सोलोंथाइनि बाहागोआ जाहैबाय जोंहा लेखा फरायनाय नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंथां।
दा लेखा फरायनायाव माने जोंहा गिबियावनो लेखा फरायनायखौ लाग्रोआबा माने जों बे बा बायदिसिना बाहागोआव माने जोङो खायसे बिथिङाव माने माने आद्रा जागोनखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिखायनो जों गिबियाव माने ले खा फरायनाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जों गिबियाव लाग्रांगोन दा गोदोनि समावथ' जोंहा गोबां दोंखा फोरमायलांखाबाय माने जोंनि ओनसोलाव माने फरायसालिनि माने जोबोद खममोन। जोंनि आबै आबौमोना आइ आफामोना माने गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने ओ माबायाव माने ओ फरायहैनो गोनां जायोमोन बे बिथिङाव फरायहैनो गोनां जानायाव माने खायसे सुबुंफोरा माने जि सोलोंथाइ लानो गोसो बे सोलोंथाइखौ माने ओ लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि गैला हान्था मेलानि बिथिङा जोबोद मोजां जाबाय नोंथाङाथ' फोरमायखाबाय बेखौ बेफोर जाहोननि थाखाय माने जोंनि माने सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोबोद माने गोरलै जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बे जोंहा सोलोंथाइनि बेलायावनो जों गोबां मेडिकेल कलेज बेफोरबायदियाव फरायहैनोब्ला जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगायाव फरायनो नाथाय दिनै खाथि खाथि ओनसोलावनो जोङो फरायनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो गोबां फरायसा फोरा माने बेफोर सोलोंथाइखौ लानानै गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बेफोरबा दिनो जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव गोबां दिनै सोलोंथाइनि बाहागोफोराव जेरैबायदि दामनाय देनाय बेफोरखौबो लानानै माने गोबां फरायसा गोबां सुबुंफोरा माने गावनि जिउखौ बेफोरजोंनो माने दानि जुगाव माने दैदेननो हाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ औ
दा समाबोथ' जाबायानो जोंहा नोंथां बेखायनो बे दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिनथ'नोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन। औ